औ नोंथां खोनादों।
अ नोंथां मा खालामना दं दायो?
औ नोंथां नै बिफां सायाव ओरैनो बार जाथावथाव जिरायनानै दं गरमखाय।
अ ह बिदिब्ला नोंथाङा अ ओनथां आंबो नै जिरायनानैनो दं दसे बिदिब्ला नोंथाङा दसे सम होनो हागोन आंनो
औ हागोन नोंथां नोंथाङा माबाफोर बाथ्रा सावरायलायनो लुगैदों नामा
औ नोंथांजों आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन जे जोंहा मोसौ बा मोसौनि महर लोगोसेयैनो मोसौखौ जों मा मा बिथिङाव बाहायो बेफोरनि सोमोन्दै नों थांजों सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा फंनैसो फोरमायना होदो नामा
औ नोंथां हागोन दे आङो गिबियावनो बे खौनो बुंनो थाङो जि मोसौनि महर होननानै बुङोब्ला जोंहा मोसौआ मोनसे आथिं थोंब्रै खोमा फारनै मैगन थाइनै
औ
आरो जोंहा आं मोसौनि गन्थङा गुदुं मोननै सालाय गोनांबा फोरनि मोनसे आरो लान्जाय मोनसे थायो मोसौहा
औ
खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों
बेफोरबायदि मोनसे न'खराव फिसिजाग्रा जुनार आरो
औ ओमफ्राय जोंहा मोसौआ गाहायै गांसो हाग्रा जायो बेनि अनगायैबो जोंहा मोसौआ माखासे खालाय दैफोन आरि फोरबो जायो बा मोसौआ संख्रिबो जायो
औ
बेफोरबादि नो माखासे गोबाब मोननाय बा गोबाब बेसादफोरखौ मोसौआ जायो आरो जेरैहाय साबोनारिफोरखौबो जोंहा मोसौ फोरा अरसाबलाबायनानै जानायफोरखो बो नुनो मोनो दा नोंथाङा बुंदो मोसौआ माबायदि बा महरा ओ मोसौनि बिथिङाव बिदिनो जोंहा मोसौखौ गोबां रोखोमनि नुनो मोननाय जायो आरो जोंहा मोसौआ गिबि दामब्रा दामब्रि बा मोननै आथोननि थायो जेरैहाय दामब्रा दामब्रि औ बिदिनो फान्था फान्थि मोसौ गोरलैखौ जोङो फान्था फान्थि होननानै बुंनाय जायो आरो जोंहा मोसौनि गाबा गोबां रोखोमनि थायो जेरैहाय गोसोम गुफुर फाख्रा थायो माब्लाबा समाव जोङो मोसौखौ जाथिबो नुनो मोनो माब्लाबा समाव जोंहा मोसौखौ गोजा गोसोम बेफोरबायदि गाबनि जोङो मोसौफोरखौ गोबांसिनै नुनो मोननाय जायो आरो
औ
दा जोङो मोसौखौहाय माबायदि बाहायो होननानै बुङोब्ला बेनो जि जोंहा मोसौ दामब्रिखौ गाहाइयै बर' न'खर जोंहा गाइखेर मोननो थाखाय बाहायनाय जायो आरो नोंथां। खोनादों ना नों?
औ औ नोंथां खोनादों।
जोंनि ओनसोलफोराव माने बे मोसौ दामब्रि जि मोसौ बिमा बेखौ जोंहा बांसिनै गाइखेर मोननो थाखाय बाहायनाय जायो आरो गाइखेर मोननायजों लोगोसे जोंहा बे मोसौआ जानानै खिनाय बे खि गोबोरखि जायखौ जोङो गोबां खामानियाव बाहायनो हायो जेरै हाय जोङो बे गोबोरखिनि गेजेरजों जोङो हा गाग्लिनानै जोङो न'खर बा न'नि इन्जुरफोरखौ जोङो मोजाङै गोरा थाजासे लिरनानै लानो हायो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा बे गोबोरखिखौ मा होनो जोंहा गोबोरखिया मोसौ दामब्रा जा दामब्रि जा फान्था जा फान इदि जा मा होनो हासार महरै बाहायनायबो जायो। आरोे बे गोबोरखि मोसौनि हासारखौ बाहायनानै गोबां रोखोमनि गोबां ओ आबाद मावनाय जायो मैगं थाइगंनि अनगायैबो जोंहा माइ आबाद बेफोरबायदि गोबां फसल आबादफोरखो मावनानै रां खामायनो हायो आरो बे मोसौनि गोबोरखौ।
औ औ।
लानानै आरो आथिखालाव जों माइबा माइबा जायगायाव बेफोरखौबो नुनो मोनो जे मोसौनि गोबोरखिखौ खायसेया आबादाव होनो थाखाय गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै बायनानै लायनाय फोरफोरखौबो नुनो मोनो। दा
बेफोरबादिनो जोंहा मोसौनि बाहायथिखौ मोननाय जायो आरो जोंहा मोसौ दामब्रि बा मोसौ बिमानि बेलायाव। दा जोङो मोसौ दामब्रा हालुवा होनो जायखौ जायखौ जोंनि बर' सुबुंफोरा गोबां गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो आबाद मावनो थाखाय। बै समावथ' जोंहा दानि बायदि ट्रेक्टर आरिफोर गैयामोन नङा होमबा नों
औ औ।
दा बिसोरो बै समाव नांगोल दाननानै जुंगालजों सोन्थायनानै बै मोसौखौ, मोसौ दामब्रा बेखौ जोंहा मानै लानानै मानै माने जरासे हालिसे होननानै बुङो जायखौ बे बायदि मानैनि गेजेराव जोंहा फाल होनानै बे मोसौजों हालेवनानै जोङो गोबां रोखोमनि आबाद मावनो हायो बा आबाद मावनो थाखाय बेफोरबायदि मोसौनि गेजेरजों हा एरखुनानै हालेवनानै आरो बे मोसौनिनो खिनाय बै हासार बेखौ जोङो बे आबादाव होनानै बेफोरबायदि आबाद मावनानै न'खर खुंबोनाय, न'खर सालायबोनाय फोरखौ नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो दासिमबो जोंहा मोसौफोरखौ बेफोरबायदि खामानिफोराव बाहायबोबाय थादों।
दानि समावबो जोंहा गोबां न'खरफोराव बेफोरबायदिनो मोसौफोरखौ गाइखेर मोसौ। दाम्बै मोसौ बिमाखौ जोंहा गाइखेर मोननो थाखाय बाहायनाय। मोसौ हालुवाफोरखौ जोङो हालेवनो थाखाय। बाहायनाय आरो बेफोर मोसौफोरनिफ्राय जोंङो मोननाय बे गोबोर हासारफोरखौ जोंङो हासार महरै आबादफोर फोथोराव बाहायनानै गोबां रोखोमनि फसल आबाद मोननो हानाय आरो बेफोरखौ फाननानै रां खामायनाय न'खर खुंनाय बेफोरखो नुनो मोननाय जायो आरो। आंनि नोजोराव बेफोरबादिनो आरो मोसौ हर आरो मोसौनि बाहायथिनि बिथिंफोराव। दा आंङो बेखौनो मिथिनो लुगैदों आरो न थांनायाव बो जे मोसौखौ माबायदियै फिसिनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलफोरावबो। बेखौसो मिथिनो लुबैदों आरो आं नोंथांनियाव।
जोंनि ओनसोलाव मोसौखौ माबोरै फिसियो होनना बुंनो थाङोब्ला जों मोसौखौ गासैबो न'खरावनो जोंहा मोसौखौ फिसियो जोंनि ओनसोलाव मानो होनोब्ला जोंहा जोंनि ओनसोला ज' जोंनि बर' जायगायाव गोदो आबौ आबौमोननि समनिफ्रायनो मोसौ फिसिबोखानाय लोगोसे आथिखालसिम बा दिनैसिम जोंहा मोसौ फिसिनाय या दंबोयो जोंहा मोसौखौ बोरै फिसियो होनोब्ला मोसौखौ जोंहा न'खराव माब्रै माबा सयथा बेफोर बायदि हालागै जों मोसौखौ फिसियो बेनि बांसिनबो फिसियो। जों मोसौखौ मोसौ दोननो थाखाय गिबियाव जोंङो न'आव मोसौनि थाखाय मोसौ गलि बानायनानै होनांगौ जेराव जोंङो मोसौआ अखाफोर हायोबा बा सानदुंफोर अखाफोर बेफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोंङो मोसौ गलि बानायना होयो बेयाव जोंङो मोसौखौ दोननाय जायो मोनायाव खानाय जायो लोगोसेयैनो जों मोसौखौ जोंनिनो ओनसोलनि फोथारफोराव बा गामिनि फोथारफोराव जोङो मोसौखौ खानाय जायो। जे जे जायगायाव गांसो दङ जे जायगाया गुवार गांसो गोनां बे जायगायाव जोङो मोसौफोरखौ खानाय जायो। बेफोरबायदियैनो जोंङो मोसौखौ फिसिनाय जायो। जे मोसौआथ' जोंहा गांसोसो जायो बेनिखायनो जों मोसौखौ गांसो गोनां जायगायाव खानाय जायो। लोगोसेयैनो जोंङो जोंङो मोसौखौ फुङाव फुङाव जोंङो खायो फोथार गांसो गोनां फोथार जायगायाव जोंङो खायो बेनि उनाव जोंङो बेलासिनि जिनै रिंगा से रिंगायाव जोङो मोसौखौ दोस्लायो लोगोसे दै दौवो। बिनि उनाव जोङो जेब्ला सान हाबो अब्ला जोङो मोसौखौ लायनानै जोङो न'आव लाबोनानै जोङो गलियाव खानाय जायो। बिनि उनाव अखानायै सोरांबा जोङो मोसौखौ आरो खाहैफिनो बेफोरबायदियैनो जोङो मोसौखौ फिसिनाय जायो लोगोसेयैनो जोङो मोसौनिफ्राय जोङो गोबां सुबुं माहारिया मदद मोनबोदों गोदोनिफ्रायनो। जोंहा गोदोनि समावथ' जोंहा ट्रेक्टर गैयामोन। जोंहा बे मोसौ मोसौजोंनो हालौवोमोन माइ आबाद मावनो जों मोसौजोंनो हालौवोमोन लोगोसे जोंहा गुबुन बायदि बायदि बिथिंनि आबाद मावनायफोराव जोङो मोसौजोंनो हालौवनानै आबादफोरखौ मावोमोन। गुबुन गुबुन आब-आबाद बेफोरखौ जों मावोमोन बेफोराव जोङो मोसौ दाम मोसौ हालुवाफोरनिफ्राय जोङो मदद मोनोमोन। लोगोसेयैनो जोङो मोसौ गायनिफ्राय जोङो मोसौ गायनिफ्रायबो जों मदद मोनो बोरैहाय होनोब्ला जोंनो मोसौ गाया जोंनो गाइखेर होयो जे जों जाय गाइखेरखौ जों सुबुं माहारिया लोङोब्ला थाजिम मोनो देहाया देहायारि सावस्रिफोरा था मोजां थायो मेलेमा मोजां जायो होननानैबो मिथिना मोनदों बेफोरबायदिनो जोङो मोसौ गायनिफ्राय मदद मोनो। लोगोसेयैनो जों मोसौ गाय आरो मोसौ हालुवा मोननैनिफ्रायबो जों मदद मोनो बोरैहाय होनोब्ला जों माबा मोनसे बेमारफ्राव गोलैब्ला जोङो बेफोरखौ फाननानैब्लाबो जों रांखान्थि बिथिङाव मदद मोनो बेफोर बिथिंनिफ्राय बिब बेफोर बिथिङावबो जोङो मदद मोनो लोगोसेय जों माब्लाबा समाव जोंनि
फिसाफोरा बा जोंनि फंबायफोरा जोङो एडमिसन लानाय फाव गोबांथार रां नांगौ जायोब्ला बा रांफोरा थोस्लाबाबा जों बे मोसौखौ फाननानैनो जों एडमिसनफोरखौ खालामनो हायो बा रांखान्थि बिथिङाव जों मदद मोनो। बेफोरबायदि माखासे गोबां बि थिङावनो जोङो मोसौफोरनिफ्राय मदद मोनो मदद मोनो आरो। अब्ला नोंथां समाबो जाबाय जोंहा बेखिनियावनो दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोजोन
औ नोंथां दे बिदिब्लालाय। गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ।
औ।